खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
आ मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय नोंथांनिसिम।
आ आंनिफायबो नोंथांनो जासिहरनाय थाबाय।
नोंथाङा दायो मा खालामदों?
आङो दायो फ्रियावनो दङ नोंथां।
ओंखाम जाखांबाय नामा नोंथाङा?
औ जाखांबाय।
अ' माबा ओंख्रि जाखो नोंथाङा?
ओ जोंना ओंख्रिया सबायजों साम'मोन नोंथां।
अ' होमबा आं नोंथांनिसिम बेखौनो मोनथि लुगैदों बेबायदिया नों ओंख्रि जादों बेखौ मा बायदि संनाय माबायदि प्रसेसजों माबानाय बिनि सायावनो नोंथांनिसिम माने मोनथिनो लुगैदों आङो बेखौनो फोरमायदो नोंथां। जोंनि टपिकसा दिनै बेखौनो लानाय जाबाय।
औ जागोन नोंथां। ओमबा आं नोंथांनो फोरमायनानै होलांनोसै।
औ
उम जोङो सबायजों साम' होननानै बुङोब्लाथ' जोङो बर'फोरनि
माने बर'फ फोरनि गोनां ओंख्रि होननानै जों मिनथिनो मोननाय जायो। माने ट्रेडिसनेल ओंख्रि। जायखौ बर'फ्रा गोदो गोदायनिफायनो जाबोगास सिनो दङ आरो दासिमबो जागासिनो दं आरो।
औ
ओमफाय सबायजों साम'खौथ' बां गो फासावहाय जोङो माने गिबियाव दैमा एबा बाजारनिफाय जोङो साम'खौ लाबोग्रोनाय जायो।
औ
माय बिनि अन गायैबो जोङो बांसिन माने गावलायनानै जोङो दैमानिफ्राय लाबोयोब्ला माने थाजा थाजा मोनजानाय जायो आरो। नोंथ' बे हाथ थायफोरनिफाय लाबोबाथ' नों मालाबा नाङै समावथ' नोङो बेखौ गोबाव सम दोननानैबो फाननो गोनां जायो नालाय बिदिबा माने मोदोम जाय साम'नि सिङाव थानाय मोदोमखौ जोङो फिसा मोनजायो। बिनि थाखायनो जोंङो दैमायाव खननानै लाबोग्रोसिगोन गिबियाव ओमफाय साम'आथ' गोबां रोखोमनि थायो जेरै साम' लादाय ओमफाय साम' दा-दाहोना ओमफाय साम' साम' गोलाव ओमफाय जोङो साम' गोलावखौ बांसिन बिदि ओंख्रि महरै जानाय जायो आरो ओमफाय बे साम' लादाय फोरखौ जोंङो मैथाफोर जों बाजा बिदि संनानै जानाय जायो आरो ओमफ्राय आं दायो खोन्थानोसै नोंथांनो जोंङो साम' गोलावखौ खोन्थानोसै आरो जों जायखौ जोंङो ओंख्रि महरै जानाय जायो।
औ औ
साम' गोलावखौ जोंङो गिबियाव लाबोनानै दैमा बेफोरनिफ्राय खन्नानै लाबोनानै जोंङो बेखौ साननै दैयाव सोमनानै दोननाय जायो आरो नोंथां
औ औ
साननै दैयाव सोमनानै दोनसिगोन माने जाहाथे बे साम'आव माखासेफोर जेन'बा बिदि हाब्रुफोराव थायो नालाय साम'आ
औ
हाब्रुफोरनिफ्राय जा मा बिनि गासिबो हाब्रुफोर माखासे बिनि लेथ्रा बुस्तु फ्रा गगारनायनि बेनि थाखायनो जोंङो साम'खौ साननै सोमनानै दोननाय जायो। बा साननै साम'खौ सोमना दोनखांनानै बोखांसिगोन बोखांनानै जेब्ला बे जागायोना माने जागानाय माने बियो बिनि मोखांङा बाहेराव फैयो अब्ला जेनेबा बिसोरनाव दाखोन थायोना साम'नाव इमफाय दाखोनखौ बोखा जोबसिगोन मोजांनो बोखा जोबना लाग्रोनानै माबाखौ साम'नि गोलाव गोलाव खौहाय जायखौ जों माने जंफु जंफाट फाट नालाय बे जंफाटखौ दानस'जोबना लासिगोन दानस'जोबना लाना नै सोरबा बांसिन सु खांनानै बाल्थिं बे जेरै - सिलभारनि बाल्थिंफ्राव हुनाय जायो आरो ओमफाय जोंहा बेयाव हुनाया बारा खारा होननानै जोंहा बस्था एबा मनायाव जोंहा फुनाय जायो होमबा बसा एबा मायाव फुयोब्ला बे बुस्थुआथ' एसे गोरा जायोना मनायाबोथ' एसे गोरा जायो बेनि थाखायनो बिसो नि मैलाया सेस खारजोबनाय जायो आरो जायखौ जों जानायाव जेनेबा मैला जाबाथ' जों उदैफ्रा बेमार आजार फोर जाहैनो हागौ नालाय बेनि थाखायनो बे मनाजों जेनेबा मैलाफोरखौ हुख'नानै मोजां साफा खालामना लाग्रोसिगोन आरो होमबा बेखौ जोङो साफा खालामनानै सायेत फारसे दोनथ' सिगोन बा बेखौ दोन खांनानै होनबा जोंङो सबाय जायखो जोंङो जाय गोजों जागोन सबाया जाबाय सबायाबो मोनसे दं मोननै जाथिनि दङ'। सबायाइबिमा माने जोंङो गोलाव गोलाव दंफांनिफ्राय मोनो ओमफाय मोन सेया हानि बे हानि सबाइखौ जायखौ फिसा फिसा आरो बे हानि सबायखौहाय जोंङो। न'आव जेनेबा सिगांनिफ्रायनो फोनानै दोनखानाय नंङाबा हाथाइनिफाय लाबोनानै दोननायबो सबाय खौहाय बोखा माबानानै दिरुननानै सारायाव एवसिगोन सारायाव एवनानैहाय गाम माबाफोराव मा होनो बे बथल जेनेबा बथल माबा मोनसे हुग्रा फोरजों खामफ्लायाव हुख्रमना लासिगोन हुख्रमना लाखांनानैहाय
उम
माबासिगोन आरो बेखौ खना लाखनानै इखौबो दसे सोमनानै दोनसिगोन दैजों दैजों सोमना दोनखांनानै होमब्ला जोंना सैमानो होखानानै दसे थानानै ओरै गोबाव गोदौ होसिगोन। दैयावहाय दै गुदुंङाव रुसिगोन रुनानै खारै बायदिसिना सेस बो होनानै लाग्रोखासिगोन आरो जाहाथे बियो गुरै जानायाव माने गोब्रा इदि मोनजायैनि ओमफ्राय बिनि उनाव खांनानै बिदिनो बेखौ रुना दोनखांनानै सायाव दन्थ' सेनबाय जेब्ला जोङो दालाय सिगाङाव साम'खौ जेब्ला सायनानै दोनदोंमोन ना बे साम'खौहाय अदाबाव साराय गुदुङाव थाव होनानै एवसिगोन आरो सामब्राम पियास बिदि सेस बानलु मस्ला मस्लि होखाजोबखानानै एवसिगोन आमफाय एवखांनानै दसे गोबाव माने मोनोहांजासि एवखासिगोन आरो बाय मोनांखायसे बोखांनानै जेब्ला बेयो एसे रबसिगोन रबब्ला अब्ला होमब्ला जोङो बे साम' माबाखौ सबाइखौ जेरै जों रुनानै दोनदों बेखौ जोङो होस'नसिगोन होसननानै जों बिदिनो बेसेबा माने गोबाव जायो जों जाजा जासिम मोनजासिम बेखौ मोनहोसिम मोनहोखांनानै बिदिनो मोनबाथाय संख्रिखौ नायसिगोन ओमफाय माखासे मोदोमग्रा बुस्थुबो जोङो जेरै गंगार दुन्दिया दुन्दिया मोननाय टाइमावनो जों गंगार दुन्दियाखौ होसिगोन बा दुन्दिया मोननाय टाइमाव दुन्दिया खौ होसिगोन। होमबाना बेखौहाय जाजानाय जासिगोन आरो होमबा जोंहानो औ जानो गोथावसिन मोनो। जोंहा हबा बिदिनो जायो नोंथां उम नोंथांनिसिम बिथिंखौनो फोरमायनानै होबाय ओमफाय नोंथांमोनालाय मा माथो ओंख्रि, माबायदि माबायदि जेनेबा बर'फोरनि माबायदि ओंख्रिखौ माबायदि संनानै जायो नों नोंथाङा होमबा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
होमबा आङो एसे फोरमायनोसै जोंहा मा ओंख्रि जायो। ओ बां बांसिन माने जोंहा ओ दायो माने जि जादों बेखौ बुंथ'ला माने, बांसिन गोथावसिन मोनग्राखौ बुंनोसै आरो आङोना जोंहा माने बांसिन बेखौ जानाय जायो जे अनलाजों लकेल दाउ बेखौ माने गोबां गोथाव मोनो आरोना जानो आङो होमबा बेखौहाय माबायदि सङो बेखौ एसे फोरमायनाहोनोसै आं नोंथांनो। अनलाखौ माबायदि सङो ओम गिबियावनो माने जोङो जि माइरं बे माइरंखौ माने एसे सुनानैहाय एसे माने फोरानस्रोना लाग्रोयो, ओ बेनि उनावहाय जोङो जि बे ओंख्रिजों संगोन जि दाउ बेखौ दावखौ'हाय जोङो बुथारनानै बा एखौहाय गोदानानैहाय लाग्रोयो बेनि उनावहाय जोङो जि माइरं सोमनानै दोनदोंना बेखौहाय जोङो उवाल बा थौसि बेवहाय जोङो बेखौहाय गुन्दै महरै देना लायो ओ बिनि उनावहाय जोङो जि दाउ गोदाना दोननाय बेखौहाय जोङो संख्रि बानलु पियास मस्ला मस्लि होनानै जोङो थावआवहाय एवफ्रामनाय जायो एवनानै इखौहाय जोङो एसे से बिदिनो मोन एसे मोनहांजासिम एवफ्रामनानैहाय जोङो बेवहाय दै होनानैहाय जि जों अन गुन्दै जि माइरंनिफ्राय जोङो गन्दै बानायदोंना बेखौहाय जोङो बेवहाय ओ जि बेदर एवनायना बेवहाय जोङो होसननानैहाय जोङो बे अनलाखौ उरनाय जायो आरो ना। ओमफाय जों संख्रि बानलु गासिखौबो होखाजोबनानै जोङो बे अनलाखौ सङो आरोना। ओमफाय जोङो बे अनलाखौ एसे मिलौदो गोथावसिन खालामनो थाखायबा जोङो बेवहाय जोङो खारै जायखौ जोङो बर'नि ओ ओंङो खारै होनना बुङोना। बेखौ जोङो माने बे ओंख्रियावहाय एसे गारस'नोब्लाना बे ओंख्रिया माने गोथावसिन जायो आरो ना। देरसिन जायो मिलौसिनो। आ बेजों लोगोसे जोङो बेवहाय गंगार दुन्दिया बा इदिनो दुन्दियाफोर होयोब्ला आरो फिनसिनसिन जायो आरोना। ओ होमबा जोङो बे ओंख्रिखौ माने जोबोद गोथाव मोनो आरोना आङो माने बेखौहाय जोङो बर'फोरनि ट्रेडिसनेल ओंख्रि बा ओ मुंदांखा ओंख्रि होननानै बुंनांगोन बे माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोबाय थायो आंबो जाबोबाय थायो। उन्दैनिफ्रायबो जादोंमोन आरो दाबो जानो गोथाव मोनो। बेनि थाखायनो माने बे ओंख्रिया जोबोद मुंदांखा बर'फोरनि मोनसे मुंदांखा ओंख्रि होननानै बुंनांगोन आरो। बेखौ जोङो बयबो जायो रावबो जायालासिनो थाया आरोना बे ओ अनलाजों दाउ बेयाव लोगोसे से नोङो बिदिनो आरो ना ओ मा होनो मेवाइ गोखै बा मेवाइ बेफोरखौ होदेरबा आरो गोथावसिन जायो आरोना नोंथां। होमबा नोंथाङा बे ओ अनलाजों दाउखौ जानो गोथाव मोनगौ मोना आंबो मोनथिनो लुगैदों। फोर आरोना नोंथां।
हेल' हेल' नोंथां खोनायाखैमोन आं।
नोंथाङा अनलाजों दाउजोंखौ जानो गोथाव मोनगोन मोना होनदां नोंथां?
नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
नोंथांनि आवाजखौ खोनाफैनो मोननाय जायासै नोंथां।
अ होमबा नोंथां आं बेखौनो सोंदोंमोन माने नोङो अनलाजों दाउजों ओंख्रिखौहाय माने जानो गोथाव मोनगोन मोना?
मोनो लोंथां।
अ
होमबा नोंथां जोंनि लारायनांगौ समा औ
जाबाय होनबा ना नोंथां जोंना समाबो।
फिनगोन होनना नोंथांनिसिम आसा खामनाय जाबाय।
औ औ नोंथांखौबो आङो मोनफिनगोन होननानै आसा खामनाय थाबाय एसेनोसै गोजोनथों।